औ औ खोनादों दे औ
औ औ नोंथाङा मा खालागासिनो दं दालाय?
आङोथ' दायो जेबो खालामाखै नोंथां
होयोमाना
औ
औ खौरांफ्रालाय बोरै?
खबरफ्रालाय मोजाङानो दे
अ औ त बिदिब्ला नोंथां नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो सावरायलायनो हागोन नामा नोंथां
अ हागोन दे उम
औ दा बिदिबा जोंना मेन आयदायानो जाहैबाय मा होनो ओ ससिल मिडियानि सायाव माने नोंथाङा जा एसे मिथियो बिनि सायाव लारायनो आरोना माने गोदोनि समाव जि जों सुबुंफोरनि गेजेराव माने ओ ससियेल मिडिया गैयामोन जायनि माने गोदोनि समाव माबायदि ससिल मिडि गैयियाव सोलियोमोन सुबुंफ्रा आरो दा ससियेल मिडियाम मोननायनि उनाव दायो ससियेल मिडिया जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआव माने माबायदि गोहोम खो खोख्लैदों दा बैफोरखौ नोंथाङा माने गासैखौबो हान'रजोबनानै बा नोजोर बोनानै ओ नोंथाङा जेसेबांखिनि मिन्थिगौ बेखौ माने फोरमायना होदो
अ अ ओ जागोन दे जां थां दा आं बुंनोसै ओ ससेल मिडिया बुंबाथ' जों आ आजकि बिराद गोदान गोदान टेक्न'ल'जि ओंखारदों नङा होमबा ओ ओ दानि आरो गोदोनि नायबाथ' बहुत अ हा आरो अ अख्रांजों समान फाराग होनजायो मानोना गोदोथ' जोंनि आ आबै आबौमोना ओरैबायदि खस्थ'जों सो सोलिबोदों जों जों माने दा नाहरबा जों माने गावखौ ओ ओ ओरै बेबायदि आसुदि मोनो जे बिसोर बै समाव बोरै थायोमोन जों बिदि नंलायलायो मानोना ओ दानि जा सि दानि दा जोंनि मुगा आरो बिसोरनि ज गोदोनि मुगा बिसोरखो रुजुना नायोबाथ' जों माने फोथायना हायोबायदि जायो आरो ओ बोरै बिसोर थाबोदों होनना जों सानो ओ दा गोदोनि आ आबै आबौखौथ' नों नों लेखायाव मोनदोंआनो जा जा जानांगौ दि बिसोरो गोदो बोराराय रायजोजाबोदोंमोन जे ए बोरै ओ बिसोर बोरै रायजो जाबोद मोन बिसोर बोरै थायोमोन बिसोरो बोरै जायोमोन बोरै ओ आब बाद मावोमोन बोरै बोरै गावजों बोरै माने गावजों गाव सोमोन्द दो लालायोमोन ओ स' गिबियावनो गो गोदोनि आबा आबाद मावनायफोरखौथ' मिन्थिखागौ ओ गोदो गो आबै आबौमोना गा गावसिनि ओ दोरोङारि आ आदबजों आबाद मावोमोन जेरै नांगोल आरि ना नांगोल आरि हाल इ हेवनानै आदाब मावोमोन आरो फारसेथिं बिनि अनगायैबो ओ माने जायगा हान्थिनि माने खौरां लानो थाखायबो बिसोरो गावनो थाबायनानै था थां ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम इयाव इसोरखौ गोबां प्रब्लेम फैयोमोन ।ओ जे थाबायनानै खौरां लायोमोन ।जिनिबा, सोरनिबा ओ लोमजानाय- साजानाय एबा सोरनिबा हाबानि खौरां सो -सोनिबा माबा मोनसे ओ आतमंगलनि खौरां बि -बिफोर बेखौ हैनो थाखाय बिसोरो गोबां थाबायनानै था थांनांगौ जायोमोन आरो सोरबा- सोरबा गोजाननि थाखायनो था -थांनो हाया। आरो था-थांनो हाया फैनो हाया जायोमोन। नाथाय आथिखालावथ' नों नायोबा गोबां- गोबां माने गोबां जौगानाय मुगा सफैनायजों लोगोसे ओ मबाइल ओंखारबाय। टेलिफन ओंखारबाय गोबां -गोबां इदिनो ओ
ओम।
टक्न'लजि ओ बुस्थुफोर ओंखारबाय जायनि जै जोङो ओ दाबसेगा गुबुन दाबसे जायगासिम गोरलैयैनो माने सिकेणआवनो खौरां लाहरनो हायो जोङो। ओ गो- गोसो बायदि बाथ्रा रायलायनाय हायो ओ दा बेजों लोगोसेनो जों खौरां रा- रायलायनायजों लोगोसे जों गावजों -गावनि ओ।
बारहावा नेचार बे- बेफोरखौबो गोरलैयैनो मिथिनो हायो ओ दा बिनि अनगायैबो ओ जोङो खौरां लानायजों लोगोसे गोबां बु- बुहुमाव मा सोलिगासिनो दङ, जोंनि साखाथि- फाखाथि एरियायाव मा जागासिनो दङ। जोंनि गोजानाव मा जागासिनो दङ ।गुबुन दाबसे जायगानि ओ गुबुन दाब जायगायाव मा मोनसे खैफोद आफोद जादों ना मा? बेफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि जोहै गोबां मिथिनो मोनो। आरो ओ दानि आरो दाथ' ओ फरायसाफोरा फरायनायनि बेलायाव गोबां जों गोबां सुबिदा मोननो हायो जों ओ सुसेल मिदियानि गेजेरजों। जेरै माबा मोनसे नोङो टिउसन -टि-टिउसन -टिउसन आरि लानोबा। ओ कचिं लानोबा जोङो अनलाइननि गेजेरजों गोबां मोनसे गोबां प्लेटफर्म फोरनि गेजेरजों जोङो बेफोरखौ लानो हायो। आरो बिनि अनगायैबो ओ। जेरै गोदोनि मुगियाव ओ फरायसालिफ्राव था-थांनानै फो- फोरोंगिरिफ्रा ओ ब-बर्डआव लिरनांगौ जायोमोन ना? नाथाय आ- आथिखालाव बिनि सोलायै फोरोंगिरिखौ लिरनायनि सोलाय ओ स- स्मार्ट बरड होननाय मोनसे गोदान गोदान माबा ओंखारदों ओ जेनेबा लि- लिरग्राफोर बि-बिनो जाय फोरोंगिरिया पेन्सिल बा- बायागारा माने ओ-ओरैनो स्क्रिन टास होनजायो सि- स्क्रिन टास। स्क्रिन टाच माबानानै ओ फरायसाफोरखौ फोरोंनो हायो स' बेबायदिनो जोंनि ओ जोंनि जा सुबुं माहारि बिसोर सुसियेल मिडिया जै माने ओ-ओरैबायदि जौगाबाय माने दा गोदोनिखौ नाहरबा जोङो ओ माने आसरिद जालायनाय जाबाय आरो ओ आरो गोबां माखासे बिदिनोखो बिदिनो सु- दानि जुगनि ओ साइन्टिस्फोर दायो माने इसोर ओ इदिनो गोदान -गोदान। आइजेंफोर दिहुनगासिनो दं ।जाहासे सुबुं माहारिखौ आरोबाव गोजौ लांसिंनो हायो।
औ, औ, औ।
दा नोंथाङा बिनि बागै मा सानो, नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? जों ससियेल मिडिया दा सुबुं माहारिनो माबायदि गोहोम गोग्लैदों।
अ हागोन नोंथां। औ हागोन। ओम दा औ दा जोंहा ससियेल मिडिया होननानै बुङोमोन अ ओ जोंनि ओ जोंनि बुहुमाव सोरगिदिं जा माने सोरगिदिं जानाय जाथाय बा जेराव माने जोंनि बुहुमावनो जेराव थायामानो ऐ जेन'बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों गासिखौबो मिथिजोबो आरो ना बुंनो थाङोब्ला गासैबो मिथियावनो जोंहा ससियेल मिडिया मिडियाव ससियेल मिडिया माने साग्लोबजोबनानै दंजोबो होननानै जों बुंनो हायो आरो दानि बे मुगाया‌व जोंहा ओ गोदोनिसमाव जे बे मा होनो ससियेल मिडियानो गैयामोन आरो। जायनि जाहोनाव माने गोदोनि माखासे सुबुंफोरा माने गासिबो खामानिखौ माने सर्ट काट जायामोन आरो बिसोर बि गासिबो माने एसेबां एसेबाबो माने बिसोरो बांसिन खस्थ'यै सोलिनो गोनां जादोंमोन ससियेल मिडिया गैयै खारनावबो माखासे बिथिङाव दा जोङो माने दानि जि मुगा बेखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा माने गोबां रोखोमै माने जौगादों बुंनो ओम हागोन जे जोङो माखासे फरायनायनि बेलायाव आबादनि बिथिङाव जों गावनि मासे माखासे फालांगिनि बिथिङाव गावनि माखासे स्किल रोंगौथिनि सायाव बेफोरनि बिथिङाव माने गो गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना नोंथां। दा जों बुंनो हागोन ओ जोंहा मा होनो सोलोंथाइनि बिथिङावनो जों बुंग्रोनोसै जा सोलोंथाइनि बिथिङाव बुंनो थाङो ब्ला मा होनो ओ गासिबो माने न'खरानो माने समान माने समान नंजुबा माने खायफा खायफा न'खरा माने रांखावरिनि गोबां प्रब्लेमजों गफबना थायो। दा बिसोरनि माने बेैफोरबायदि न'खरनि माखासे फरायसाफोरा बा सुबुङा माखासे मोजां गोजौ गोजौ लेभेलनि सोलोंथाइ लानो सानब्लाबो माने बिसोरो हाया जायो आरोना नोंथां। गोजानाव थांनानै सोलोंथाइ लाहैनो। दा बैफोरबायदि सुबुङा माने जोंहा ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे अनलाइन क्लासफोर लानानै माने गावनि नामावबो खिनि जानाय रोंगौ थिखौ माने सोलोंनानै आबुं खालामनो हायो आरो दा बेल' नङा जोंहा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंनिनो न'खरनि सोरबाफोर फेमिलि बा नोंनिनो लोगो बेफोरो माने गोजान गोजानाव दङ। अ‌ब्ला बेनिमाखासे नुथाइफोरखौबो जोङो माने भिडिअ कलनि गेजेरजों ववाट्सएपनि गेजेरजों बा इन्टारनेटनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे ओ बिथिंङाव जोङो नायनो हायो आरोना नोंथां आरो बिदिनो जोंहा मा होनो ओ माहोनो खौरां गोदोनि समाव दि जोंहा खौरां दैथायहरनो थाखाय गोबां गोबाव सम सम लायोमोन खौरांखौ माने जायगा थाइजेसिम बा बै सासे सुबुंनो खौरांखौ गोजानाव माहोनो मिथिहोनो थाखाय जोंहा गोबाव गोबाव सम लायोमोन आरो। ओ जों गोदोनि समाव खौरांखौ माबोरै मिथिहोयोमोन होननानै बुङोब्ला जोंहा लाइजामाव लिरना लाइजामनि गेजेरजों जोङो लाइजामखौ माने फाथायहरोमोन बा हरोमोन आरो दैथायहरोमोन बिनि उनाव उनाव गोबावबा साननै सान थामबा मा मा होनो जायगा लायि जायगा आरो गोबावबा गोजान जायगायावबा सप्तासे मास मोनसे बेबायदि लायोमोन आरो दा बिनि उनावहायसो बै सासे सुबुङा माने बे खौरांखौ मोननो हायोमोन आरो नाथाय दानि जि जोंनि गोदान मुगायाव माने आरो जि ससे ससियेल मिडिया गोनां बुं माने बेफोरबायदि नंलिया आरो जों दा बेवहाय जेनेबा माबा मोनसे जादों बे खौरांखौ जोङो गुबुन मोनसे ओ जायगायाव दैथायहरनांगौबा खोन्थाहरनांगौ बियो माने जोंहा एक मिनिट बा दुइ मिनिटनि गेजेरावनो जों बेनो आरामसे बे जोंनि जानाय माखासे जाथाय बा खौरांखौ जोङो फोरमायहरनो हायो आरो बेवहाय माने जोंहा गोबां ओ समनि ओ समखौ बासायनो हादों आरो दा बेल' नङा जोंहा माखासे बि बिथिङावबो गावनि माखासे रोंगौथि स्किलफोरखौ माने ओ बे ससियेल मिेडियानि गेजेरजों ससियेल मिडिआव जोंहा माखासे ओ मा एप्सफोरनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने नायनो हायो आरो जेराव जोहा इउटुब फेसबुक इनसटाग्राम बेफोरबायदि दङ आरो ना बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोङो मा माखासे सोलोंथाइफोर सोलोंनो लाना सोलों लानो हायो आरो आरो माखासे गोजान गोजान जायगाफोरनि माखासे मोजां मोजां नुथायफोरखौबो जोङो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो नुनो हायो एबा नायनो हासै आरो। ना आरो बेल' नङा जोंहा ससियेल मिडिया होनोबा ससियेल मिडिया जोंहा गोबां रोखोमनि बा जोंनि सोरगिदिं थानाय गासिबो बिथिङनो ससियेल मिडिया जों सोमोन्दो गोनां जा जोब्बाय दायो माने ससियेल मिडियाआव हाबसोजोबनानै दंजोबो। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा माखासेबा खायसे सुबुंफोरा ससियेल मिडियानिफ्रायनो गोबां रांबो आरजिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो ना गोरलैयैनो। जेराव जेन'बा जों बुंनो हा गोनथ' सासे गोरों सुबुङा माने ओ मा होनो फोरोंगिरि साख'रि मोनाखैबाबो सरकारि साख्रि बा प्राइभेट साख्रि मोनाखैमोन मोनाखैब्लाबो बे गावनि रोंगौथिखौ बियो उम जोंहा मबाइलनि गेजेरजों भिडिअ खालामनानै जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेराव आपलड होयो जाय माबा नोङा सोलोंथाइखौ जोंहा माखासे सोलोंथाइ लानो गोजानाव थांनानै सोलोंथाइ लानो हायि सुबुंफोरा माने नायनानै सोलोंथाइ लानो हायो। दा बेफोरबायदि बिथिङाव माने बै जाय बिथिङाव जाय बिथाङा सुबुङा माने भिडिअ खालामनानै हगार दोंमोन बे बिथाङा माने बिबायदियैनो माने रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो। जोंहा माने आनइमप्लय फोरनि थाखायबो गोबां मोजां आं माने बिथिङाव जों बे ससियेल मिडियाखौ जों बुंनो हायो बुंबा। दा नोंथां खोथाया बेसेबां बुंगौ बेसेबां लावो जोंहा खोथाया बुंनानै फोजोबजोबनो हाया गोबां गिदिर जा ससियेल मिडियानि बागै ओ दा जोङो जोंनि साव रायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
अ अ अ जागोन।
औ।